मा जानाय दानलांदों हारसिंनो
थ'थ' थाथा खोना फैदों नोंनिखौ
अ उम थावारा एसे खम जानानै दं आंना
ओमफ्राय दहाय बे आं जों रायज्लायनायाथ' बेखार जासिगोन ना?
जाया-जाया।
जाया ने?
ओहो जाखिनि टाइम जादों बेयो माबायो।
अ।
जाखाबागोन खोमा सत आट मिनिट आट मिनिटसो जाखाबायमोन।
औ।
बेखायनोथ जाहां जाहांआवनो मानो दानलांखो बि जि लस मोनबावदो आंहा।
एह।
उम।
हारसिंसो हारसिं बिदिनो दानजायोलै एखमबा।
ओ। आरो बुरजा जाबाय मानसिफोराबो
बयबो रायज्लायफुनायनि टाइम ना दा दाबायदियाव एसे फ्रि जाजोबो बयबो।
माने हें बायदि जायो खोमा ने। बेजों बेजों नांजाबनायबा जोंनिया।
ओमफ्राय जोङो बेफोरखौ बांद्राय रायलायनो मोनामोन आरो ना बेनि सोमोन्दै बेलेक
ओ दे बेलेग खोथा रायलायदो दे औ बेखौसो सोंनाय जायो।
रायलायो ओमफ्राय बेखौ रायज्लायनो मोना हिसाबाव। बेलेग आयदा रायलायोबा साबसिन जायो आरो।
फैयाना आरो बिनो बे रायज्लायनायखौनो रायज्लायबाय था।
ओरैनो नोंसोरथ' माइ गायलाखोमा ने?
माइखौ आं गायहैगोन नै बे फिज्लानि फरायसालि बन्द मोनबानो गोलोम बोथोरनि बन्द मोनबानो आं गायहैगोन।
माबाखौ होनदों हाजिरा गायनायखौ होनदों।
औ-औ।
अ उम न'आवथ' गायनाय गैया बिखायनोथ।
ओरैनो बोथोरनि गायहैगोन आरो।
हो खस्थ' मोना एसे।
माने आखाइ आथिं गाससिबो सोमथाबजोबो। खस्थ'बो मोनो थेवबाबो रांबो मोनो नालाय। गोसोफ्रा गरम जायो आरो। थांगासिनो गामिनिफ्राय बिराद माबा लायै-लायै।
उम।
लायै-लायै थांगासिनो मालाय ओजों। खोलाहा ओंखारलांगासिनो गायहै गासिनो गंथाम दं खोमा जों गामियावनो।
अ उम थाङो जों थिंबो अट गंनैसो फैयो। आरो बै बेटारि गारि बेजोंबो थाङो।
बेटारि गारियानो गंथाम
उम फुंनि दरिंगा बा थाय स्नि रिंगाबाथाय थांबाय आरो।
नोंबो बे बेखौ लायालासिनो बेलेगखौ लानायबा मोजां जायामोन बे नों दा लानाया।
ओंलै एसे
दाना आथिखालाव बेखौ बारा नायफिनो नागिरला।
ओम।
ओम बिनो नंगौ।
हैफिनजायाबो ने
जानो बोरैथाय आं माबायाखै
खबर लायाखै आङो।
बे साखा खबथामखौनो बायनांगौमोन नोङो।
ओम ओम ओम
बेबो जेरावबो जाथारबाय।
जाबाय जानाया होनोमबो दाबो दंमोन दंनायालाय।
ओम।
सोलिनो आन्था दाबो जायो।
औ दे होमबालाय मा थो।
नोङा बे माबागासिनो दङो। नोंसिनि बायदिखौ ओ बिखौ
ओमफ्राय दा गैथारा होनबा नोंसिनि बायदिया एकदमबारे खमथार आरो दे।
ओम।
खम नुथारो फैबांलाना गामि ओनसोलाव हाबनाय मानाय
ओम।
ओरैनो
गय बागान।
गय गय बागाना गैला हानजोबबाय।
गायदेरबावदों ने एबारबो?
एबार थैबाय थानायखायनो गोसोआनो जाहोआसै आंखौ।
ओम। नों दालाय बे हादानाव दंना बैयाव फुरनायाव दं?
आङो नै बिथिं दंफैयो ओरोयजाय।
ए ओमफ्राय बिमाया?
बेयो ओंख्रि संगासिनो
ए बेबो बैयाव थाङो फुरानायाव थां
ओ ओओ।
ओमफ्राय आगैयालाय बियो सासेया?
दङ' बेयाव दं न'आव दं।
थायो।
इयावनो नआवनो ज नैबे सोनाबाव
होमबा ओइ हा-हादानाव फैयानो नोंसोर रावबो थाफैया?
थायो आं थायो दा ओंखाम जाखांनानै थांसै आङो थारमाने दय मोसौ खाखांबाय मोसौ खाखांनानै ओमफ्राय दुगै ब-बल जोदोंमोन आङो। गोलोमनानै दुगैहोयसैलै होननानै बेयाव दै गैया नालाय नैबे नआव दुगै फैबाय दुगैनानै ओमफ्राय ओंखाम जालांखासैलै होननानै दा नेथ'बाय आरो।
औ। जानाया बैयाव जानानै उन्दुनाया इयाव उन्दुफैयो आरो ने? ओमफ्राय बैलाय नोंसिनि साखाथियाव लुनायालाय बर'ना माबा?
दा गोदाना बेहा बिगुमाया दखान होनाया। हारसाया बेसा थाफैसिगोन खोमा। फिसालाफोर बुरजाना बेसाबो।
सोर दखान होनायमोनलाय?
बेयो माबाया धनेस'रा। बिसिनिसो धुनुसोरांनिसो।
फिसालाया बुरजाथार बिसिनाबो ज्राव ज्रावनो। थाफैसिगोन खोमा सासे।
होमबाबो मालाय बिफाफ्रा खालामना होनो हादों।
उम।
उम। ओमफ्राय नोंस्राबो गोगोम जासिगोन आरो लोगो मोनदेरनाय हिसाबै।
उम।
गुबुनफोरजोंलाय बेलेग खोथा रायलायदों नामा नोंसोरलाय? आंजोंसो बिदि रायलायदों नामा? ना एखे यानो?
एखेयानो एखेयानो।
ओमफ्याय इदिनो साफा सानै। इदिनो माबा आयदानि सायाव मोनसे जर'खा आयदा लानानै सावरायो। सानै साथामसों साथामसोजोंल' इदि रायलायनाय जादों आङो।
बेफोरबायदि जोङो मोनसे माबानानै लिरना लाग्रोनानै रायलायनांगौमोन होनबा जागौमोन। जों बेबायदि रेडि खालामखायाखैना आबां जाबां गोसोआव सालायाव जि फैयो बेखौ रायलायनाय जाबाय। बे सुबुं अनजिमाया बारायबाय थायो माथो?
उम बाराय बाय थायो।
उम।
नों जेसेबां फन रायलायो माबासिम थामजिसिम ओरैनो। थामजिसिम होनाय दङ। ओमफ्राय बियो नोंनि बै माबा सोरनाबा सोरनाबा माबा जायोना लाथिख' समा लाथिख' जायो सोरनाबा एसे थाब दानजायो बेफोरबायदिनिया एसे बा रायोखोमा।
एह।
एसे बारा जायो खोमा।
आंना जिबासिमाव ओंखारनानै दं।
ए उम दे बारायलांबाय थागोन इयो फन रायलायबानो बारायो। फन रायलायबानो बारायो।
एह। ओमफाय बेखौ सानसेयावथ' माबानो हाला।
जेबो नङा बेयो मास मोनसे उनाव रायलायफिन बाबो जायो। बे बेनो बे थागोन आरो फैसा हाबनाय नङा नोंना। बेखौ माबाजोब्बासो रायज्लायजोबबासो नोङो फैसायाबो हाबगोन इदि आरो।
एह।
गिदिं गिदा बोरैबा ग्रोब फैफिनथारो ने बेयावनो।
ओ ओ ओ दा गोदानबो जाबाय। ओमफ्राय रोङा रोङा माखौबा खोथाखौ सोंनो लुुबैयो। नङाबा जों माबासो रायज्लायदोंमोन मा? फ्राय बिदिनो जायो।
ओमफ्राय जेबो मावथ'ला नों ओरैनो?
हम खामानिफोर फरायसालियाव। थ' थांथ'वासै आङो।
उम आरो मिलायाबा बोरै थांगोन गोरोबबासो ने? गोरोबबासो थांजायो फरायसाफोरखौ फोरोंनाय। याबो एसेल' नोङा।
माद दा बुंंसै। उम
बेनि गेजेराव आरो मिलायाबा रांफ्रा।
उम
उम।
बाखि ओइलाय दैमालु मोनहाबो मा मावदों?
गासिबो बिदिनो खोमालै दा जेबो। इंकामफ्रानो गैयाखोमा।
उम
ओरै माबायल'सो नामफोरखौ मख'थावालै।
औ नाम मख जाया अमब्रा आहाथ' डाइरेक्ट-डाइरेक्ट बुंहरो। जारला मेरला-मेरला दानख'लांजासिगोन आंना। थाल लाफ्लांबाबो जाया।
उम ओरै जोंनि-जोंनि गामिनि बै जोंजों मावजोबफानाया जोंनि गामिनिया साहानिया। आंनि लोगोआ बेल'सो। बेलावसो एसे माबायाव दङ दा।
उम
खामानि मावगासिनो दं।
माने एकदमबारे अराय। समनि थाखाय जाथारसिगोन नामा?
बिदि नोंद्राया नामा नोंनाया। होनोमबाबो दंथ'यो बियो दा मोननै-मोननै। खामानि मावना दङ इयो।
ओ
बे हाग्रा नेग्रा माबायावबो थांदोयो हानजायावबो।
औ
अरनरैखाथि होग्रा हान्जायाव
ओ
ओमफ्राय मोनसेया?
मोनसेया बिदिनो बै माबा टावार।
उम
धावारनि
अबेबा मोनसेखौ बबबा मोनसे- खौ जामबुंआव नागारलायदोंमोन दा इदि होननानै। अबेनि ओमफ्राय नायस्लाबासै आं।
नागारबाय थायो बे बे माबा होननायखौ ओ- थावा-थावारनाय बे था माबा गाज्रि जानाय नायदिंनायखौ।
दे मालांगस मोनसे मोनसि नङा मोनसे थांना थानो सोलिनो गैद्रायाबासो जाल्ला
दङ आदायाबो खथिआवनो
दङ दङ इनै बिफा फिसा नायगासिनो जामबुं ओमफ्राय कारेन्टआबो थांलायबाय
उम
दाबो बेनोसै आयु
बाब दिनै बिराद गरम जादों
उम बिराद गोजौआव दंखो
खोबसो खोबसो खोबनायखायससे इसे गरम गरमा खम जाबावदों खोमा बार बारनायखायसे
बेफोरो नुजाबाथ' सानफ्रा नुजाबाथ' बिराद गरम जाग
थां थां दुंनांग' मालाबा एखदम सोरबा सोरबा असैज्य'
औ बाजारावलाय थाङासै?
दिनै थाङासै आङो।
जाहो होलांसिगोनबो ने?
उम समा
ओ।
ओ।
दा दानजासिगोन ने? दे होमबा दे गोजोननाय थाबाय दै